हेल'
हेल'
हेल' औ
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां हेल' हेल' नोंथाङा आंनि रावखौ खोनायाखै नामा हेल'
अ हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय आं नोंथां
अ नोंथांजों आं दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ आङो आं दावबायनायाथ' बारा जायगा दावबायफेराखै आङो आङो माने आसामनि सिङावनो दावबायनो मोनदों आरो आं दावबायफेरनाय जायगाया जाहैबाय उकियाम बे जायगायाव दावबायनो मोनदों आरो बे पबितरा नेसनेल पार्क बेवहाय आं दावबायनो मोनदों आरो सरलपारा होननाय मोनसे पिकनिक स्पट दं बे हाय दावबायनो मोनदों ओमफ्राय बिदिनो
उम आरो खायसे जायगा दंबावो आं माने उ मुंफोरखौ गोसोआव गैया आरो
औ नोंथाङा‌ उकियामाव थांनानै बोरै मोनदों
ओम उकियामाव आङो खेबनै थांनो मोनदों आङो जेला क्लास नायेन थाखो थाखो गुआव फरायदोंमोन अब्ला आं माने जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोंखौ बेरायनो लांदोंमोन बेहाय आं दावबायनो मोनदोंमोन ओमफ्राय आरो खेबसेखौ आङो
नै जेला आङो कलेजाव फरायदोंमोन बेहाय बे टाइमाव आङो बेरायनो मोनदोंमोन बेहाय
ओमफ्राय बे जायगाया नायनोलाय समायना माने आवगोल बेयो बारा मुंदांखा नङामोन बे जायगाया ओमफ्राय दाफोर माने गोबाङानो मोनथियो बे जायगाखौ ओमफ्राय एसे भिर जायो आरो दा दा समाव जेला बेरायनांगौ सम बै गोजां बोथोर समाव गोबां फिर जायो माने बेहाय जानुवारि टाइमाव ओमफ्राय
बे जायगाया माने खा खाथियावनो हाजो दं हाजो जोंनो नांगौ नाय गेदेर दैमा दं मोन म बे जायगाया माने खासिफोरनि ना ओमफ्राय
औ
गार' बेजों मिक्स आरो माने गार' गार' हाजोआव दं बे मेघालया बरदार आरो ना सिमायाव दङ ओमफ्राय
आलायनाय दालां दं ओमफ्राय बे हाजो सायाव एसे गाखोलांनां गाखोलाङोब्ला
दै बाज्रुम नुनो मोनो ओमफ्राय मोजां आरो आरो जायगाया नायनो आं मोजां मोनदों खेबनै बेरायनानैबो आं खेबनैयावबो मोजां मोनदों बेरायनानै
औ ओमफ्राय नोंथाङा सर थां मोनदों बेखौ एसे
सरलपारायाव बेयावबो आङो जेला माने कलेज फरायदोंमोन बे बे समाव आङो कलेज निफ्राय जोंखौ बेरायनो लांदोंमोन बेहाय ओमफ्राय जाय जाया गोजान मोनदों आरो माने क'क्राझारनि गोजान थांबावनांगौ बे जायगाया माने रायमना नेसनेल पार्क बे खाथियाव आरो
औ
ओमफ्राय माने भुटान बरदार जाहैयो आरो बे जायगाया ओमफ्राय बैजों थांनाय समाव बे जायगाया बारा मिथिजायामोन ओमफ्राय दाथ' गोबाङानो मिथिगौ बे जायगाखौ माने मबाइलफ्राव माने
नुलाबायो आरो बेखौ हो फोसावलाबायो मानसिफोरा बेखायनो दाफोर गोबां भिर जायो ओमफ्राय जायगायाथ' नायनो बिराद समायना माने जों थांनाया गोजां बोथोर बोथोराव थांदोंमोन नाथाय दा दाथ' गोलोम बोथोर ना गोलोम बोथोराव थाङोबा जायगाया जोबोद समायना आरो माने गोथां गोथां गोजा आरो ना माने हाग्राफोरा गोथां गोथां नायनो समायना ओमफ्राय दैफोरा दैमा दैसा दं दैसायाबो दैया मोजां मोजां जिरि जिरि बोहैयो आरो ओमफ्राय साखाथियावनो बेनाबो माने हाजो हाला दं आरो
औ
नोंथाङाबो बेरायना मोजां मोनो नामा दावबायनानै
औ आंबो दावबायनानै मोजां मोनो
नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो आंनोबो एसे खोन्थानो हागोन ना
ओमफ्राय गिबियावनो आङो वेस्ट बेंगलाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेनि दारजिलिं होननाय मोनसे जायगा दङ बेहाय थांदोंमोन आरोना बिराद गुसु जायगा ओमफ्राय बिराद हाजो बिजौआव जायगायाबो ओमफ्राय बिसोरनि जानाय थानाय फोराबो बिराद आलादा जोंनि जोंनिफ्राय बिसोरो बिदि थाव होनानै सङा बिदिनो आलादा आरोना जानाया बारहावाफोराबो जोब बोद मोजां ओमफ्राय जायगायाबो माने बिराद समायना आरो ना हाजो हाला दङ ओमफ्राय लामाफ्राबो जा समायना ओमफ्राय ओमफाय बिदिनो हाजोआव थानाय बिबारफोर
औ
फोरा समायना ओमफ्राय आङो सिक्किमावबो थांनो मोनदोंमोन ओमफाय बेहायबो औ बेहायबो जोबोद गुसु जायगाया ओमफ्राय बेयाव नाथुला होननाय मोनसे जायगा दङ गोजौआव बिराद सायाव आरोना ओमफ्राय बेयाव बेहाय बरफ गोलैयो बेयाव थांनो मोनदों जोङो बिराद गुसु जायगा बेनि आरो न'फोराबो बिराद आलादामोन जानायफोराबो बिराद आलादा जायगायाबो बिराद समायना ओमफ्राय बेयाव थानाय मानसिफोराबो नुनायाव बिराद आलादा आरोना
औ औ
औ लामाफ्राबो बिराद समायना साफाथार
औ
नोंथां मोनना बेहाय थांनायाव बेसेसो खरसा थांनाय एसे खोनथानो हागोन ना आंनोबो
ओरैनोलाय जों थांनायाथ' फेमिलिजोंसो थांदोंना बिदि बारा मोजाङै खरसखौ मिथिलाय लाङा बाट एसे माने थारटि फरटिनि गेजेराव जाहैयो नामा थारटि फरटि के नि गेजेराव
औ
औ
माने एसे बुरजायानो थांदों आरो।
औ बुरजा थाङो।
औ औ माने सानबेसे समनि थाखाय नोंथांमोना थाहैनाय बे जायगायाव
जोङो वेस्ट बेंगलावहाय थादोंमोन साननै ना सानब्रै बिदि बिदि थादोंमोन। ओमफ्राय दार्जिलिंआवबो सानसे थाबाय ओमफ्राय बे सिक्किमाबो खाथि जायो नालाय।
औ औ
सानसे थादों दे औ सानसे थादों।
औ
औ
ओमफ्राय नोंथाङा आरो मा दा मायावबाफोर बेरायनो सानदों नामा माने इदिनो गोसोआव माने थिरांथा लादो नामा बेरायनो होननानै।
औ औ औ जों दा माने आं दा मेघालआव थांनो सान्दों आरो ना
औ
मानोना जोंना दा बोथोरा बिराद गरम जाहैबाय।
औ औ
आरो एसे गुसु जाहैबाय नालाय। बेनिखायनो बेयाव थांनो सानदोंमोन आरो ना
औ
औ
मेघालयाथ' जा साफा जेरै माने गोबां जायगा दंना बेवहाय नायनो गोनां
औ औ औ
आंबो सानगासिनो बेहाय थांनो होननानै ओमफ्राय दा मा जायो नायनोसै।
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मेघालयाआव आवगोलबो थांफेरबायमोन नामा?
औ आं खेबनै थांफेरबाय
औ मा मा जायगायाव बेरायफेरखो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना एसे
औ आङो सेरापुन्जिआव थांफेरबाय। ओमफ्राय बे शिलंआवबो थांफेरबाय ओमफफ्राय सिरापुन्जिनि ओरै सायाव दाउखि होननाय जायगायाव बांलादेश बरदारा बेयावबो थांखांबाय ओमफ्राय औवारि लाइङाबो थांखांबाय। ओमफाय ववान इयार होन मोनसे जायगा दं बेहायबो थांखांबाय
औ ओमफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा आंनाव
ओ नोंथां आं आरो मायाबाफोर दावबायग्रोबाय न माराव आसाम
आङो आङो बेरायदोंमोन माने आंबो माने मेघालआव बेरायफेरदों आरो। खेबसे बेरायफेरदों आङो माने आङो थांनाया जाहैबाय। बे नंजरं होननाय जायगायाव थांदों आङो ओमफ्राय बे थ' माने हाजो सायावसो नालाय मोनसे गामि गामि बादि आरो। माने फुरा। माने। जोमै खोबजोबखायो बेयाव थांबा गोजौआव गाखोलांनांगौ ओमफ्राय। गुसुथार जायगायाथ' गोजौआव जाहैबाय नालाय आरो मेघालयानि माने बोथोराबो बेनाबोथ' गुसुखाना ओमफ्राय बेयाव बां सिन गुसु जायो आरो गोजौआव थाहै माने जाहैबाय नालाय ओमफ्राय फुङावबो। ओमफ्राय मोनायावबो माने। सानजौफु बिदि समावबो माने जोमैयानो जोमै नुखागोन आरो। यावहाय थांबाथाय माने आं। जेला नुदोंमोन जा नायनो गोमो हाबदोंमोन आरो आङो।
औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
औ औ।
गोजोनथों।
दे गोजोन्थों बिदिब्ला।
औ औ।